हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ खोनाबाय ना
औ खोनादों नोंथां
औ ओम अब्ला जोंहा दिनै मोनसे टपिकनि सायाव लायरायनो सम दंना नोंथां
औ दं दं नोंथां दं
औ आंनि रायज्लायनायखौ मोजाङै खोनादों दा नोंथां हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ एसे माने माने थाब थाब दालाराय एसे माने मोजां आं नों रायज्लायनायखौ माेजां खोनाबोयाखै नोंथां आरो अब्ला जोंहा उम मोनसे टपिकनि सायाव लायरायनो आवगायसै होमब्ला ओ जोंनि आसामनि दैबानानि सायाव रायज्लायनो हागोन ना नोंथां
उम हागोन नोंथां औ
औ ओ दैबाना दै बाना होनोबाथ' गोदो-गोदायनिफ्रायनो ओ जोंनि आसामाव बिराद जाबोदों माने नुबोगासिनो दङ माने दै बाना होनोबाथ' बिराद माने ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैयो मोजांबो गोहोम खोख्लैनायखौबो नुनो सानो आरो। दा गाज्रि गोहोम खोलैयो होनब्ला दैबानाया बिराद खहा खालामबोयो दैबानाया ओ सोरनिबा आबाद गायनाय फुनायखौ माने गाज्रि खा गोहोम खोख्लैयो आबादफोरखौ खायफानि न'बांखौ माने गाज्रि गोहोम खोख्लैयो जायफोरा माने दैमा सेराव न' लुनानै थायो बिसोरनि न'फोरखौ मानिे गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो सानबोगासिनो दङ दा बेफोरखौ रायखाङोब्ला नाइनटिन नाइनटि ओइटुनि बे समनिफ्रायनो जोंनि आसामाव बिराद गिदिर दैबाना जाबोनायखौ नुनो थांगासिनो दङ। आरो लोगोसे औ टु थावजेेन परावबो माने दैबानाखौ जानायखौ नुनो थांदों नोंथां। बेयावबो गोबां रोखोमनि माने रिलिफ थानायखौ नुनो थांदों आरो दैबाना जानानै आरो लोगोसे टु थावजेन नाइन्टिन टुवन्टि आरो टु थावजेेन टुवन्टि टु टु थावजेेन टुवन्टिफर बेफोर इयारावबो माने मानिे आसामाव गोबां रोखोमनि दैबानाखौ जानायखौ नुनो थांदों आरो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामाव दै बानाया माने गरम बोथोरजों लोगोसे आरो बे दैज्लां समाव बांसिन जानाय बेखौ नुनो थाङो माने आङो बेखौ सानो आरो माने जोंनि आसामाव माने दैबाना जायोब्ला गोबां रोखोमनि खहा जानायखौ नुनो थाङो माने। ओ न' बांजों लोगोसे ओ सोरहाबा आबाद मावनायाबो खहा जायो आरो जिब जुनारफोराबो हालाय हाफाय जायो। जे रोखोम आङो नुनो थांदों माने काजिरङानि माने जिब जुनारफोरा हालाय हाफाय जानायखौ नुनो थांदों। दै बानानि जानायजों लोगोसे मानासनि ओ जिब जुनारफ्राबो हालाय हाफाय जानानै माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जायखारलांनायखौ नुनो थांदों आरो। जिब जुनारफोरखौ बेफोर दैबानानि जाह जाहोननि जाहोनाव माने आरो लोगोसे नोंथां बे दैबाना जानायाव मानि गोबां रोखोम माने गाज्रि गोहोम खोलैनाय जेनेबा बेमार आजार जानायखौ नुनो थांदों आरो नोंथां। दा दैबानाजों जानाय बेरामफोरखौ ओ माने जायफोरनि ओ मानि दैबानाजों गोहोम खोख्लैादों बेफोरनि माबायाव बांसिन बेमार आजार जानाय खौ नुनो थाङो दै दैजों जानाय बेमारा जेरै कलेरा थाइफइड
मेलेरिया बेफोरखौ बांसिन नुनो थांदों आरो दा गोबां रोखोम दैबानाजों जानाय ओ गोहोम खोख्लै जानानै बेराम जानाय मानसिफोरखौ सिकित्सा खालामनायखौ नुनो थांगासिनो नुनो थांदों आरो नोंथां बेफोरखौ जोङो निउस मिडिया बेफोर ओ खौरां बिलाइफ्राव माने ओ गोबां फरायनानै आङो मिथिबोदों आरो मेगनजोंबो नुनो थां नुबोदों आरो बेफोर दैबाना जानायफोरनि गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरखौ रायजो राजाफोरखौ माने मोनसे जायगायाव रिलिफ खालामनानै बेयाव सरखाराबो माने ओ फ्रि मेडिकेल ट्रिटमेन्टबो होदों आरो जाहाथे ओ बेमार आजार जानायनिफ्राय जानगाराव थायो आरो गोबां रोखोम माने बेफोर ओ ट्रिट ट्रिटमेन्ट माने फ्रियावनो माने सिकित्सा खालामनायखौ ओ थोजासे नङैलाय माने गोबां रोखोम सुबुङा माने ओ बेमार आजार जानायखौ नुनो थांदों आरो दैजों दै बानायाव आंनो बुंनो थाङोब्ला दै बानाया मोजांबो लाबोयो गाज्रिबो लाबोयो मोजां बुङोब्ला जायफोरनि हायाव फुलुं थाफैयो बे जायगायाव मानि माइ आबादा जायो आरो बांसिनखौनो आङो गाज्रि नुनो थांदों आरो आंनि नोजोराव
नोंथां नोंथांमोननि जायगायावफोर बेफोरबादि दैबानाफोर जानाय ओ खौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां बुंनो हागोन
औ
औ औ खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां मोजाङै औ
बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिं दैबानाया बोसोरफ्रोमबो जायो
औ
दा दैबानाखौ जोङो जानायखौ नुनानैथ' जों दा बेखौ होबथानाय राहाखौ लानांगौ जायो
औ नोंथां
दैबाना जायोब्ला जों माखासे आबाद मावनाय जायो जेरै बेवहाय माइ आबाद मावनाय जायो बेजों लोगोसे बेसर बायदिसिना आबाद मावनाय जायो बोसोराव जोंहा मोननै थायो नालाय दैज्लांनि आरो गरम बोथोरनि
औ
दाहाय जों बे आबाद मावनायावहाय
ओम
दैबाना जायोब्ला जोङो दैबानाखौ सेस गुरख'जोबनानै एबा दैजों जा माखासे गाज्रि मुवा मुवा बेसादफोर फैफायो जेरै बिफां माबा बायदिसिना सिना मुवा बेसादफोरखौ बुखारनानै लाबोयो। जों लोगोसे माखासे जिउ गोनां बुस्थुफोरखौ फोथैना लाबोयो।
औ नोंथां।
आरो आबाद मावोबा जों आबाद मावनाय जा माइ आबाद मावदों हमना ला माइ आबाद गासैखौबो जाखिनि खस्थ' खालामदोंमोन गायनायनिफ्राय फुनायनिफ्राय बेफोर गा सैस जा खस्थ' खालामदोंमोन बेफोरखौ गासैखौबो धंस' खालामना होयो। सिलिंखार खालामजोबनानै होयो आंबा बुंनो थाङोब्ला,
उम
दै बानाया जोबोर गाज्रि,
औ नोंथां।
दैबाना जानाय लोगो लोगो मोनसे माबायावल' इफेक्ट गोलैया आरोना माने मोनसे जा हमना ला आबादावल' आबादाल' गाज्रि जाया बेजों लोगोसे, बायदिसिनो,
उम
बायदिसिना दोरोमनि जालाङो,
औ नोंथां।
सेथियावनो जादों न' बां सेफायगोन नैथियाव जागोन,
औ
दालां गाज्रि दालांफोरखौ खुरख'नानै लांगोन। मानसि फोथैगोन बेफोरबायदिनो बायदि बायदि जेंना जायो आरोना।
औ
बेफोरखौ जोंनिथिं होबथानायनि राहा लागासिनो।
औ नोंथां।
सेथियावनो जोङो रायजो राजाफ्रा जमा ओंखारनानै जा जाय, खिनि खुरख'दों बेखिनियावहाय जोङो, बिफां गायो गोदान गोदान माखासे जाहाथे, आरोबाव फैगोन बोसोराव जोङो,
उम
आरो जाखिनि खुरख'नाय दङ बिनि बांद्राय खुरख'नो हाया।
उम
आरो बेजों लोगोसे जोङो बे जा जेनिखि जा खुरख'नाय बे,
औ नोंथां
बेखिनियावहाय जोङो गोदानै हा दो हा, जेब्ला जोङो खुरख'नायखौ जों आबुं खालामनो थाखाय माखासे बालि अन्थाइ, हा बेफोरखौ जोङो रायजोफ्रा खस्थ' खालामनानै
उम
होथेनो नाजायो।
औ नोंथां
नोंथाङा आरो मिथिनो मोन्दों जानो हागौ थांनाय समफ्रावहाय जोबोर, माने दैबाना जानानै माखासे सुबुंफ्रा जिउ खहा जादों।
औ नोंथां।
न'फोरा
औ
गैया जालांदों।
औ नोंथां नोंथां नोंथांमोननि माबायाव, नोंसिनि नोंसिनि जायगाथिं नोंथांमोननि जायगाथिं बे बेफोराव ओ दैबाना जानायाव सरखारा माबाफोर अनसुंथाइफोर ओ हेफाजाबफोर होदोंनाा होआखै नोंथां
होदों होदों होदों बावनास आं होदों माने दैबाना जायोब्ला
सरखारारानो जोंखौ हेफाजाब होयो जों दानो रायजो जि मोनसेया बेखौ खामानिखौ मावनो हाया नालाय हास्लाबजोबा बेखायनो सरकाराबो गोबां हेल्प होफायो आरो ना मालाबा दैबाना जायोबा बिसोरो रेस्किउ टिउ थेनहरो
औ
माखासे सुबुंफफ्रा दैबाना गेजेराव नांथारनानै,
औ नोंथां
बोखांनायाव हेफाजाब होैयो आरो आरो माखासे जानाय मुवा बेसादफोर गैया जायो नालाय दैबाना जाब बेफोरखौ आबुं खालामना हो फैयो आरोना नोंथां,
अब्ला नोंथां ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों बिथांनिजों बे टपिकनि सायाव मोजां रोखोम सावरायनानै मोजां रोखोम बुजिनानै मोननायनि थाखाय अब्ला दिनैनि आयदाखौ
आं आंहाबो मोजां नांदों
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां दोनथ'नोसै अब्ला
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ